औ नोंथां।
मोनाबिलिनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय गिबियावनो नोंथां आंनि फन हरनायनि जाहोन नायजाबि जाहैबाय मोनसे‌ टपिक खौ लानानै सावरायनो नोंथांजों हरनाय जादों नोंथाङा दान्दिसे सम होनो हागोन ना नोंथां।
औ-औ-औ हागोन नोंथां।
आंनि टपिकआनो जायि आंनि टपिकआनो जाहैबाय दा मिथिंगायारि खैफोद मिथिंगायारि खैफोद फोर बुङोब्ला जोङो जेरै बिदिनो बारहुंखा
औ।
दैबाना, बांग्रिं बेफोरनो जाहैबाय जोंना मिथिंगायारि खैफोद आरो जोंना बांग्रि-बांग्रिं मावोब्ला जों माबोरै रैखा मोननो थाखाय जोङो मा खाला गोन जोङो
औ।
जुदि जोङो बांग्रिं मावोब्ला जेनेबा फरायलायफोराव जोङो मा बांग्रिं जुदि मावोब्ला जोङो एबा फायसालि एबा न'आव जुदि बांग्रि मावोब्ला जों माहाइ थानांग
ओम।
बेफोरो ब्लाबो नोंनाव नोंनि देहायाव होमला जोङो मोजां मानसि बोखारनानै जुदि बेखौ जोङो बोखांनो हागोन आरो। मिथिंगायारि खैफोद बे बांग्रिंनिफ्राय ओमफ्राय दैबाना बुङोब्ला जायोब्ला जोंहा गोबां हा खुरखानानै आबाद फोथारखौ गासैबो सिलिंखार खालामलाङो बेबायदिनो
औ।
जोंहा बिदिनो दैमाफोर थायोब्ला बिदिनो आबाद सेराव थायोब्ला बेयो दैया खुरखानानै आबादखौ जोबोद सिलिंखार खालामलाङो ओमफ्राय बिदिनो
औ।
न' बाङावबो लोमसावनानै बिदिनो दैज्लां बोथोराव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव दैयाव सिफावनानै न' बां बिदिनो मोसौ जिब जुनार बोरमा गासैबो सिलिंखार खालामनो फोथैयो। आरो सुबुङाबो जिउ फोजोबनो गोनां जायो आरो बे दै बानानि गेजेरजोंबो गोबां खहा जायो जायो आरो आरो जोंहा थाहैबाय जोंहा बार हुंखा बारहुंखाखौथ' जोङो मिथिया मालानि समाव मा जायो नैबे
नंगौ नोंथां।
बैसाग बैसाग नि माबायावनो एकदम बारा एकदम अखाजों बारजों सिमब्रि सिमब्रा फैनानै एकदम सोरनिबा बिफां लाइफां न' बां एकदम बुफाय बुसिलाङो बेयावनो सोरनिबा मोसौ गलि बायनानै मोसौआ हो-होसिनजानानै थैयो।
औ नंगौ नोंथां। औ
दंफांफोरा लामा मानै बायसिननानै थायो। बेनिफ्राय आरो कारेन्टारफोराव गोग्लैसिननानै कारेन्टआ सर्ट जानानै बेबायदिनो न' बांफोराबावबो खामो। बेबायदियैनो बहुद बारहुंखाजोंबो गोबां बिदिनो खहा जायो आरो जोंहा। लोगोसे बे बारहुंखा जायोब्ला बारोब्ला माबायदि थानांगोन जोङो बिदिनो लांदां फोथाराव थानांगोन आरो। ओमफ्राय आरो न' सिंफोराव थायोब्लाबो बे बांग्रि मावनाय बायदिनो जोङो टेबोल बा बिसना सिङाव हाबनानै थानांगौ जाहाथे न'आव बायसिनोब्ला नोंनि मोदोमाव नाङा। ओमफ्राय नों आरो जेबो जानाय नङा ओमफ्राय मोजां मानसिया जों बेखौ बहननो हागोन आरो। बिदि जुदि जों बेबायदि थानो रोङा सेफ थानो रोङा देक्स सिङाव हाबनाय टेबोल सिङाव हाब हाबना था बिसना सिंङाव हाब थानो रोङा ओमबाना जोङो बारहुंखा जुदि बारनानै दंफां लाइफाङा खाथियाव थानाय दंफाङा होसिननानै जुदि न'आव होसिनोबा जोंनि माबायाव मोदोमाव नांनानै जोंनाव नांनानै रुंसारि जागोन आरो जोङो। बेनिखायनो जोङो बारहुंखा जुदि बारोब्ला बिदिनो जोङो एसे मोजां न'फोराव हाबनानै एबा जों बिसिना सिंफोराव हाबनानै थानाया मोजां आरो नोंथां। लोगोसे जोंना बि मिथिंगायारि खैफोदा जाहैबाय आरो जेना मा बारदै सिख्ला सारन्थाइ गावनाय होनो दा दैज्लां बो थोराव दा सारअन्थाइ गावो बे सार'न्थाइ गावो नालाय बिदि अखा बांद्राय हायोब्ला फोथाराव बिदि आलि दाननाय बा माइ गायनाय जों दा दैज्लां बोथोराव बांद्राय बिदि थाजाया बिदि मोफ्लाम मोफ्लिम जायोब्ला जोङो रैखा गोनां जायगायाव थांना थाहैनाया मोजां आरो नोंथां। नङाब्ला सारन्थाइ गावनायजोंबो सुबुंनि जिउआ थाङो लोगोसे जिब जुनारनि जिउआवबो थाङो लोगोसे बिफां लाइफां गासिबनिबो जिउखौ माबायो आरो जि सारन्थाइ गावनायाबो। बेनि सारन्थाइ गावनाया जाहैबाय जि जायगायाव गावदों बे खन्द'आ बेसेबांबा एसे एरिया लानानै सोम्बुकसालि सोमजियो आरो नोंथां। बेयाव जुदि नों बोगथाब जायोबा नों एसेबाबो बोरैबा मोनगोन आरो ओमफ्राय आरो नोंनावनो जुदि गावथारदोंबाबो बेबायदि बे मानसिया जेरै दं ओरैनो गसंनानै थागोन नों जुदि दाङोब्ला बियो गोग्लैगोन आरो बिदिनो। बिदिनो सन्देरो आरो बेयो कारेन्ट बायदिसो जायो नालाय नोंथां।
औ औ।
बोगथाबमा गोहो सोमजिनानै ओमफ्राय कारेन्ट बायदि बोनानै बिदिनो जिउ सुबुंनि जिउ खहा नोंथां मिथिंगायारि खैफोदा बेनो। जोंना बारहुंखा बारहुंखायाबो नोंथां दैबानाजोंबो जोंहा बिदिनो। ओजों आसामावनो जोंना ओजों सनितपुर मोजों गहफुर
औ।
बेफोरखो दैबाना धेमाजि लखिमपुर बेयाव दा दैज्लां बोथोराव अखा हानायनि जाहोनाव दैफोरा लोमसावनानै बिदिनो आबाद फोथार जिब जुनार गासैबो बिदिनो खहा जायो सोरनिबा माइ दै गोजाव लांजोबनानै बिदिनो सुबुंनि जिउआव एखदम दुखु जारलाजों सैनांगौ जायो आरो सोरबाबा बिदिनो बेमारि मानसि थायोब्लाबो बिदिनो डक्टरनाव लांनो डिस्टार्ब जायो बेयावनो रुंसारि गोनांबो रुंसारि जानो गोनांबो जायो आरो नोंथां। ओमफ्राय दैबानाजों इदिनो खुरखानानै रिलि बिरि खुंनायबो नुनो मोनो जोङो। ओमफ्राय बिदि रिलिफ खुंनायावबो जोङो मा बिदिनो लोमजानाय साजानाय बेमार जानाय नुनो मोनो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ नोंथां।
औ।
ओमफ्राय बेयावबो जोङो मुलि बायदिसिना डाक्टर इदि माबानानै रैखा खालामनो लानांगौ आरो नोंथाङा।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
नोंहाबो एसे फोरमाय होदो दां। मिथिंगायारि जाथाय जाथायनि सोमोन्दै नोंहाबो एसे फोरमायना होदो दान्दिसे सम।
औ औ औ ओ नोंथाङा ओ बे गासै बाथ्राखौनो मोजाङै फोरमायखाबाय मिथिंगायारि जाथायनि सोमोन्दै। नंगौ ओ मिथिंगायारि जाथाया मोनसे बा मिथिंगायारि खैफोदा मोनसे ओ जो जोंनि बुहुमाव जाफ्लेबाय थानाय मोनसे आयदा नङा होमबा नोंथां ओरै बुहुमनि जोङो दिनैहाय ससियेल मिडिया एबा रादाब एबा खौरां बिजोङाव नायोब्ला जोङो नुनो मोनो बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगायाव ओ बा हादोराव मिथिंगायारि जि जाथाय एबा ओ जा मिथिंगायारि जि जाथाय बे दिनै जाबाय दङ आसामावबो दायो दैज्लां सोलिबाय दङ बे दैज्लाङाव अ मख'जाथाव मोनसे ओ आसामनि मिथिंगायारि खैफोद एबा मिथिंगायारि जाथाय होननानै बुङोब्ला दैबानाखौ जोङो मख'नो हायो आरो होम्बा नोंथां मानोना आसामाव मोनसे हायेन हायेन ओनसोल ओ सोरगिदिं फ्राय दैमा दैसाजों बेंनानै दोनजानाय जोङो दिनैहाय बुरलुंबुथुर दैमानि खोथाखौनो बुं बराग दैमानि खोथाखौनो बुं सुबुनसिरि बा गोबां पाग्ला दिया ओ मानास धोनसिरि बेबायदिनो गुबुन गुबुन दैमानि खोथा बेखौनो बुङो माने दैज्लाङाव अखा हानायजों बेफोर दैफोरा ओ
औ नोंथां
माने उसिफावो आरो उसिफावनाय जाहोनाव खाथि खालायाव थानाय गामि बा आबाद फोथार बायदिफोराव मा जायो दैफोरा लोमस्रावनानै दैबाना जायो आरो बेनिफ्राय जोङो गोबांथार खहाखौ मोननो हायो जेरै दानि नोंथाङा बुंबाय आबादनि बिथिङाव सोरहा बा न' बां मोसौ मोसा धोन सम्पथि बारि बागान गाबसिबो जों मा खालामनो हायो खालामना खालामना लानांगौ जायो माने खोमाना लानांगौ जायो आरो नङा होमबा नोंथां। बे मिथिंगायारि खैफोदनि जाहोनाव बेनि अनगायैबो जोङो अरनबारिनि जिब जुनार जों नुनो मोनो। बेहाय मैदेर मै मोसौ गान्दा बा गुबुन गुबुन जुनारफोराबो मानसि बायदिनो बे मिथिंगायारि खैफोदजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। दा बेबायदि बांग्रिंआबो मोनसे ओ
औ नोंथां
ओ बेसेबा मख'जाथावना मिथिंगायारि खैफोद आरो लोगोसे बारहुंखा दानि नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै खोब मोजाङैनो बुंलांबाय। लोगोसे सुनामि जेरैहाय लैथोनिफ्राय बा लैथोआव बार बारो ब्ला बे सुनामिया जायो होननानै जों मिथिगौ।
औ नोंथां।
ओ सुनामिनि जाहोनाव गोबांथार ओ जोंनि लैथो सेराव थानाय जिफोर सुबुं एबा न'खरफोर एबा टाउन सहर माने मा जानो हागौ खैफोदजों मोगा मोगि जानांगौ आरो जोबस्रांलांनो हागौ आरो।
औ नोंथां।
बेनि थाखाय जोंनि बोथोर बिगियानिफोरा उम माब्रैहाय जोङो बे मिथिंगायारि खैफोदनिफ्राय बारग'नो हायो बेनि थाखाय जोंनो राहा होयो सिगाङावनो जोंनो मिथिग्रोहोखायो माने वारनिं होयो जाहाथे जोङो बै मिथिंगायारि खैफोदनिफ्राय बासायनो हायो। दा बेखिनि खोथाखौ आङो नोंथांनो फोरमायबाय नोंथा।
औ नोंथां जोंना समावबो जाना फैबाय नोंथां नोंथाङा बे सर्ट फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो। गोजोन्थों बिदिब्ला नोंथाङा औ औ औ। गोजोन्थों।
गोजोन्थों।